हेलोव औ नोंथां।।
नोंथाङा माबोरै माखालामदों दा।
हा आंङो ओरैनोदोंथयो।
खबरा माज मोजांबा।
औ खबरा मोजाङानो।
अआंनाबो दंथ फै दे मोजाङानो नोंथां। ओह नोंथांनाव मोनसे सोंथिसो सो सोंनो नागिरदोंमोन आं।
औ माबायदिसोंथि सोंजागोन।
औ नोंथाङा बर'फोरनि फोरबोफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ फोरमायनोहागोन । बरफोरनि फोरबो होननानै बर'फोरनि फोरबोहोननानै बुङोब्ला गोबां रोखोमनि दं।
औ।
ए बैसागु फोरबो खाातिगासा फोरबो। मागोफोरबो ओह आघोनाव आघोनमासाव न'नि फुजाहोनाय फोरबो। खेराइ फोरबो बायदिसिना। बिनाफोरबो दं। फोरनो जाबाय खेराइ फोरबो होननानै बुङोब्ला खेराइ ओ बाथौनि बाथौ फुजायाव होनाय फोरबोखौनो खेराइ फोरबो होननानै बुंनाय जायो। खेराइ खेराइफोरबो होननानै बुङोब्ला बेवहाय दौदिनि थायो दौरि थायो । खेरायाव गाननाय दौनिनि खसाब होननानै बुङोब्ला सालामाथा दख'ना थायो। दौरि दौरि जनि गाननाय खसाबफोरखौ होननानै बुङोब्ला गोमो गस्ला आरो गामसा थायो। बैसागु फोरबो होननानै बुङोब्ला बैसागु फोरबोखौ जों गोदोनिफ्रायनो खुंबोखाबाय थायो दिनै सिमबो बैसागु फोरबोआ। खुंजानाय बर'नि मोनसे खुंजानाय मख'जाथाव फोर्बो होननानै बुङोजों। बैसागु फोर्बोआव। जों बयबो बैसागुनि गि ओ सैथो दाननि जोबथा। सानखौ बैसागुनि गिबि सान होननानै बुंनाय जायो। बैसागुनि से खालार खालिजों मोसौ थुखैनाय जायो। बेनि उनाव बैसागुनि नैथि सानखौ मानसि बैसागु होननानै बुंनाय जायो। बैसागुआ गासै। चानन्सि थायो।
औ औ
बेनिफ्राय बैसागुनि गोबां फोर्बो रंजाथाव बैसागुआव जों गासै ब रंजानो। बैसागुआव बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासैबो खामसं लानानै गामि गामि मोस फ्राहैनायखौ जों नुनो मोनो। बेबादिनो मागो फोर्बो होननानै बुङोब्लाबो जों मागोआव गासैबो ज' ज' जानानै बेबायदिनो खाना पार्टि जानायखौ जों नुनो मोनो बर' हारिनि मोनसे बैसो मागोआबो एंगारनो हायै बाहागो।
औ
बेबायदिनो गोबां रोखो रोखोमनि दाउ अमा बोरमानिबो बैसागु थायो आलासिनि बैसागु दं बैसागुनि गिबि सानखालि जों गोबां रोखोमनि ओ हाग्रानि मैगंफोर खौ खानानै जानायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदि दि-दिंखिया, मानिमुनि, माइसुन्द्रि लाफा सायख गोबां रोखोमनि मैगंखौ जों खानानै जानाय नुनो मोनो
उम
नोंथाङाबो बैसागुनि बागै एसेबा एसे फोरमायगोन नामा?
औ औ फोरमाय जायो। अ बैसागु होननानै बुङोब्लाथाय बैसागुआ जों बर' हारिनि मोनसे एंगार हायै फोरबो गोबां फोरबोफोर दंबावो जेराव जोंनि बर हारि फोरनि थाखाय एंगार हायि होन्नानै बुंजायो नाथाय बैसागुखौ आं सिगाङाव लाग्रोबाय बुंनो थाखाय एबा फोरमायनो थाखाय ओ बैसागुखौ ओरैबायदि मोनसे ओ फोरबो हिसाबै फालियो बर' हारि फोरा जे ओरैबायदि गाजा गोमजा जायै फालियो गिनो थाङो। ओ बैसागोआव ज' ज' बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाइ गासिबो माने ज' ज'यै थाङो ओम न'खर न'खर न'खर गामियाव न'खर न'खर थांनानै गि हैैनायखौ रंजा हैनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो आथिल। आथिखालावबो बिदिनो सोलिगासिनो दङ। आरो गोदो ओ गोदायनिफ्रायनो बे बैसागु फोरबोखौ फालिबोगासिनो दङ आरो। बिदिनो बैसागुआव जोंहा स्नि सान हिसाबै जर'खायै फालिथाय फालिनाय जायो बेफोर। जाबाय ओम सेथियावनो जाबाय मोसौ बैसागु जायखौ ओ मोसौनि थाख थाखाय मोसौनि ओ मोजांनि ओ थाखायो फालिनाय। जायो आरो आरो नैथियावनो दङ। मानसि बैसो। आरो थम। थियाव दङ। सैमा बैसागु आरो ब्रैथियावनो दङ अमा बैसागु। आरो बाथियाव दङ दाउ बैसागु नोथियाव दङ बिदिनोओ। हांसो दाउनि बैसागु आरो जोबथायाव एबा स्नि सानाव आलासि बैसागो बैसागु होननानै बुंनाय जायो आरोना बिद बिदिनो जोंहा मोनसे खन्द' खन्द हिसाबै स्नि सान खौ बैसागो ओ बै बैसागोनि दानाव जोङो फालिनाय जायो आरो। नो बेफोर खौ जोङो नुनो मोनो आरो ओ आरोबाव बिदिनो जोंहा गोबां फोरबोफोर दंबावो जेरै आरो बिदिनो गोबां फोरबोफोर दंबावो जेराव जोङो बर' हारिफोरा फालियो। फालिबोदों एबा दासिमबो फालिबोगासिनो दङ आरो जेरै मागो बेफोरबायदिखौ आरो हाबा फुथलि बेफोरखौ जोङो होनाय नुनो मोनो हाबा हु थ्लिफोरावबो गोबां नेमखान्थि बिदिबो दङ आरो। बेफोरखौ जों नुनो मोनो। आम रावना रावनि आबै आबौमोननि थाखाय बेफोरखौ ओ। होननाय जायो आरो बे हाबा फुथुलि होननानै जोंनियाव मिथिनाय जायो बेखौबो गोदो गोदायनि आबै आबौमोनानो फालिबोनाय आरो दासिमावबो जोंबो जोंनि समाजा एबा जोंनि ओ आथिखाल सोलिफुआवबो बेफोरखौ फालिनायखौ नागाराखै आरो दासिमबो जोंङो नुनो मोननाय जायो । आरोबाव। बिदिनो ओ बैसागुआवहाय मानसि बैसागु हिसाबै जोङो मानसि बैसागु जाय नैथि सानखालि जोङो फालिनाय जायो। बे जाहैबाय ओ गेदेरखौ मान होनाय उन्दैखौ अन्नाय बेफोरबायदि सनमान मान होलायनायखौ जोंङो नुनो मोननाय जायो आरो बेनो आरोबाव गोबां। फोरबोफोर दंबावो बेफोरखौ जोङो बर' हारिया फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होलांबावदो दो।
औ औ काति गाजा फोरबो होननानै बुङोब्ला जों माइ गोरलैनि फुजा होननानै बुंनो हायो। जेराव माइआ मोननाय मोन-मोनफुनाय समाव बे फुजाखौ होनाय नुनो मोनो जों। बे खौ माइ मोजां जानायनि माइ मोजां जानायखौ हामलायनानै बा आसा खालामनानै फालिनाय जायो बे फुजाखौहाय। काथि गाजा फुजाखौ जों माइआ हानोसै हानोसै टाइमाव बा माइ मोनफुहांनाय समाव हाय मोजाङै माइआ ओंखारजोबथों बा बेफोरखौ दिन्खिनानै होनाय जायो फुजाखौहाय फुजाखौ हाय जों दुब्लि फोथाराव साथि खाला लगायनानैहाय हैनाय जायो आरो। आथिखालाव गासैबो हारि हारिसाफोरखौनो बे फुजाखौ होनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। जोंनि ओनसोलावबो बे फुजाखौ फुजिनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो गोबां मख'जाथाव मख'जाथावफोर बर'नि एंगारलांनो हायै बाहागोनि फोरबोफोरखौ जों नुनो मोनो।
औ औ। दा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। एफाग्राब बेखिनि समखौ होनानै जे नोंथाङा आंजों आं जा सोंथि सोंदोंमोन बेखौ औ औ नोंथाङा फोरमायलांबाय एबा सानैजों मोजाङै रायज्लायनो खबाय जोबोर मोजां मोनदों आरो। गोजोननाय मोनदों गोसोखौ। सानो नोंथाङाबो गोजोननाय मोनदों
गोजोननाय मोनदों थारैनो गोजोननाय मोनो
औ दा बिदिनो बर' हारिनि औ फोरबोफोरनि बागै जों रायलायबाय औ दा ओ बर'फोरनि दा फोरबो खुंनाय एं रायो फोरबो खुंनाय बेब बेफोरखौ जोङो रायज्लाय लांबाय बेफोरखौ जोबोर मोजां मोनदों जेरै जोङो फोरमायलायनानै नोंनिखौ आं आंनि नों फोरमाय लायना जोबोर गोजोननाय मोन्दों। औ बिदिनो आसा खालामो उननि समावबो नोंथांजों बिद बिदियैनो गाजा गोमजायै एबा सम दिहुननानै रायज्लायफिननो एबा फोरमायलायफिन थिनो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय
औ औ औ
आं सानो नोंथाङाबो गोजोननाय मोनदों होननानै
औ थारैनो गोजोननाय मोनदों नोंथांजों रायलायनो मोननानै
अ।
नोंथांनि ओनसोलनि थासाया माबायदि जानानै दंथ'यो बेखौ एसे फोरमायगोन मा नोंथाङा ।
जोंनि ओनसोलावथ' दा मोजाङैनो दङ ओ जाबादि थासारि थानांगौ। बेखिनिया मोजाङैनो दङ आरो नोंथां औ दे नोंथांजों उनाव रायलाय बेनोसै
औ दे गोजोननाय थाबाय उम।
औे